हेलौ थावरनि प्रबेलेम नाया
औ खोनादों
औ - औ
ओं
मागोनि टपिक लाना फैनायखौ रायज्लायफिनगोन नामा?
औ दे रायलाय जागोन
औ जेरै जोङो मागोखौ माबोरै खुङो मागो दमासि जों जानाय बे समाव जोंनि जानाय लोंनाय या बांसिन जायो आरोना बेवहाय जों जानाय ओ सं ओ फिथा सौराय थांनानै जानाय लोंनायखौ बांसिन मानियो आरोना मागोआ जानुवारि जानुवा याव जायो मागोआ जोंना ओ फार्स्टावनो जोङो बेलागुर जायो बेलागुर जानायाव जोङो दुब्लि फोथाराव बेलागुर न' लुसिगोन बेलागुर न' लुनानै जोङो बेयाव लोगो फोरजों ज' बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासैबो ज' न'खरसे न'खरनै लोगो नांनानै बेलागगुर जायो आरोना ओ बेयाव दाउ अमा जोङो संनानै जायो दुब्लि फोथारावनो ओंखाम ओंख्रिखौबो संनानै जायो
औ
संनानै जाखांनानै हरसे बेयावनो जोङो हरसेयावनो थायो ओ रंजा बाजा ओ रंजायै बाजायै जायै लोङै हरसे एयावनो थानानै ओ हरनि थिनथा दिन्दां साराय तिनथा सारिथा सारिथाफोराव जोङो सिखारनानै बेफोरखौ बोस्रांनानै बेलागुर न'खौ जोङो सावस्रांजोबो आरोना सावनानै ओ जोङो न'आव फैनानै खोमसि खोमसियावनो दाउखा नुयैनि सिगां दु गैनानै जोङो फिथा फिथा सावो आरोना
औ
फिथा लावदु मा ओ फिथा लारु सिथाव सिथाव लारु एखेसो फिथा एन्थाब बेफोरबायदि फिथा बायदि रोखोमनि फिथा नारेंखल फिथा बेफोरखौ सावनानै जोङो खोमसेयावनो जगार खालामनानै दोन जोबो आरोना न' खाथिनिफोरखौ ओ न'नि न' खाथिनि बिदा बिनानाव बिमादैै बि बिबथैफोरखौ लेंनानै जोङो जेनेबा साहा लोंहोयो ओ बे फिथा सौरायखौ जाहोयो आरो ज' ज'नो जायो। ओ जोंनि नियम बायदिबाथ' खोमसियावनो दुगैयो जेनेबा दाउखा नुयैनि सिगां दुगैनांगौ होननायखाय जोंबो खोमसियावनो नियम बायदियै दुगैयो दाउ दाउखा जेनेबा सोराङैयाव स्रां जायियावनो खोमसि आवनो दुगैनानै मागो दंमासिखौ जोङो बिदिनो ओ बेलागुरखौ जायो आरोना, अखानायै फुङाव जोङो जोंनि फंबाय बिनानाव मोना गोदोनियावथ' जोङो जेनेबा माबायोमोन बिदिनो फुं खोमसियावनो दुगैसिगोन फुङाव सिखारनानै जेनेबा सोरांबाथाय लोगो नांनानै जोङो फिथा मागिहैयोमोन, फिथा मागिनो थाङोमोन आरोना फिथा मागिनानै जोङो बुरजा बुरजा मोनबोयोमोन फिथा एन्थाब, फिथा लारु गासिखौबो ओ बिराद मोनजायोमोन आरोना उदै बुंजासे दानि दिनावथ' बेफोरखौ मानिला मोनजाला फिथा सौराइ ओम आरो जुमाय जों मागो समाव जुमाय जौ सङो ओ बेवहाय जौ संनायाव ओ न'नि माइरं माथा बेखौ सङो जोङो सेरब्रै बा सेरबासो लानानै संसिगोन ओ बेनि उनावहाय बेखौ प्लास्टिकआव बा थालिर बिलाइयाव एरननानै गुसु खालामनानै दोनसिगोन ओ आधा घन्टा एक घन्टानि उनाव बेयावहाय जोङो एसे दुंबुर दुंबुराव एमावखौ थरसे बा खावसे बे लोंनायनिसो नालाय थरसे बा खावसे उननानै होनानै बेयाव फोनसिगोन आरोना फोननानै बेखौ बे थालिर बिलाइयावनो जेनेबा प्लास्टिकआवनो खोबनानै दोनसिगोन खोबना दोननानै साननै साननै सानथाम खोबना दोनसिगोन ओमफ्राय बेखौ एसे बिदै जाहांबाथाय बेखौ जमा खालामनानै दोबसियाव जोङो मोनसे जायगा बासन लानानै बेयाव ओ ज' दोनसिगोन आरो बिनि उनाव बियो बेवहाय जोङो दाङा नाथा सोना दोनसिगोन जेनेबा भयामफोरखौबो गुदुं स्प्रे खालामनानै सोना दोनबा बेवहाय जौ बिदैया जमा जानानै थाफैसिगोन इदिनो जौ बिदैखौ जोङो बानायनाय जायो आरोना बिदिनो
औ
बिदिनो बाय बाहागि मानसिफोर फैबा लोंहोसिगोन गामिनि बोराय बुरैफ्राथ' बेरायनो फैयो नालाय बे
उ उम
लोंहोसिगोन आरोना नोंसिनिथिं जेनेबा मागो दमासिखौ माबोरै खुंनाय जायो एसे फोरमायहरदो
औ दा जों नोंथाङानो गुवारै फोरमायलांखाबाय दा होमबाबो जों जग जेनेबा माबायदि खालामो दा आं एसे फोरमायनो सानबाय आरो दा जोंनिथिंबो इदिनो माने मागो होनोब्ला माने जे जेरै फिथा सौराइ जानाय आरो माने खाना जा
औ
खाना जानाय जायो आरो बेलागुर जानाय द
औ औ
बेलागुर जानाया जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो माने नारानि न' लुनाय जायो आरो बे नारानि न' लु आरो नाराफोरा जोंनि सिङावनो हाना लानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो ख- जानाय जायो लोगोफोर जनो ओमफाय ओ जेब्ला अखानायनायै जोङो बे खाना जाखाङो अब्ला बेखौ नागार बेलागुरखौ जों सावनाय जायो आरो आरो बिनि उनावनो जों ओ जेब्ला औ फिथाखौ जो जोङो जोंनिथिंलाय फिथा लाउदुम आरो फिथा एनथाब बिदिनो जोंनिथिं जानाय जायो आरो
औ
गोदोनि दिनाव बांसिन‌ फिथा लाउदुमखौनो जानाय नुयोमोन आरो
गोदो दानि दिननिया माने फिथाफोरखौबो ओ मेसिनावसो बांसिन सौवो गोदोना दिंखि नङाबा उलाराव सौनानै बांसिन जायोमोन आरोना फिथाया बेबायदिबा बांसिन आथा गोनां जायोमोन आरो- ना सिथाबलायनाय लावलाय लायनाय नाय दानि फिथायाथ' मेसिनाव सौनाय नालाय लावाबो सिथाबाबो आरो ना
औ गोदो औ गोदोनि दिनजों दानि दिनजों अनेक सोलायबाय आरो
औ अब्लाबो जोङो फिथा एनथाब खौ
उलाराव सुथारनांगौ जायो आरोना
औ आरो दानि दिनावथ जों मागो होनोब्लाबो जों बहुद माने जानाय लोंनायाबो खम जालांबाय ग जेनेबा जों मागो होनोब्ला मागो होनोब्ला जुमाय संग्रोनाय जायो आरो गिबियावनो जोङो मागोनि नाम ओमफ्राय बयबो माने औ
गोबावनि सिगांनो
औ ज ज माने नखर नखर हालायनानै जुमाय लोंनानै गोदोनियाबो दाबो एसे दंदेरो आरो दाबो
गोदोनि नियमफ्रा माखासे फिसायानो दंजोबो खारलाङाखै
जोंथिंबो इदिनो माने मागोआव जोङो सौराय जायो आरो लारु बेफोरबायदि लारु फिथा संनानै जायो आरो ज जालायनाय जायो आरो
औ औ
गोदोनि दिनावथ औ
दायो खम जाबाय थांलाय फैलायफोराबो खम जालांबायना नोंसिनिथिं दासिमबो ओ फिथा सौनायनि आइजेंफोरखौ मा मा आइजेंजों बाहायनानै सौवो
जोंथिं बुहुद सोलायनानै फैबाय आरो जोंनिथिं गोदोनि दिनावथ थायोमोन माने उवालखौनो मोननो थांला आरो फ्राय
औ
दानि दानि दिनाव माने सबबो मिचनजों सोलिबाय आरो बहुद खम जालांबाय आरो
औ औ
आरो मा सम खम समजों माने दिहुनजाखाय बेखौ माने मेचिनखौ बयबो मोजां मोननानै बाहायनाय जायो आरो दायो दा मागो जानाय लोंनायजों जोङो बहुद मोजाङै मोजां बारहोहरनाय जायो आरो दा नोंसिनिथिंलाय
जोंनिथिंबो बिदिनो बारहोहरनाय जायो जानाय लोंनाय रंजानाय गावजों गाव माने आलासि जालाय लायनाय एसे फैयो आरो ना ओ न'नि मानसिफोरजों गोबावजों नुलायाबाबो बे समफोराव एसे नुलायलायनाय जायो लेंहरलायनानै जाहोलायनाय जायो आरोना जोंनिथिंबो माने बे फिथा सौनाय आइजें बै आगजुफोरा बेफोरखौ माने ओ मिचिंआवनो बांसिन फ्रायनो सौजोबो मा ओ फिथा सौ सिथावनि थाखाय मेसिनाव सोजोबनाय जायो फिथा एन्थाबनि थाखाय उलार बाहायो आरो ओम बिदिनो न'खरनि न नखरथामजों गंसे बेफोरबायदि उलार थायो गाहेन बेफोरबायदि औ बाहायनाय जायो आरोना एनथाबा नङाबा उलार जाया नालाय बेखौ बाहायथारनांगौ जायो आरो जोङो नङाबा जों बेखौबो मि उनावनो बाहायगौमोन ओम
दा होमबा नोंथांजों राय सावरायनो मोननानै बहुत गोजोननाय थाबाय दा जोंनि बेखिनियावनो बे टपिकखौ फोजोबनाय जासिगोन आरो
औ औ दे होमबा ए दे